अ
औ नोंथां।
दा टपिकआ जाहैबाय सोलोंथाइनि बागै आरोना‌। सोलोंथाइया मानसिनि जा जोंनि लाइफआव माबायदि गोनांथि जायो सोलोंथाइनि सोलोंथाइया दा इनि सोमोन्दै आं नोंथांनाव एसे सोंनो सानो आरो ना मा मोनथिखौ।
अ सोलोंथाइयाथ' दा जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार।
औ।
आथिखालाव जोंना सोलोंथाइ नङाब्लानो जाया।
आ ओ सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा जे माबायदि थारमाने रोंगौथि दोङो सोलोंथाइ लानानै नोंथाङा मा मोनदों जिहेथु नोंनि लाइफआव
औ। सोलोंथाइयाथ' सोलोंथाइ लानानैथ' आं दा जोबोर सोलोंथाइजों आं जोबोर गियानबो मोनदों हेफाजाबबो मोनदों।
औ
जोङो
माबोरै थांब्लाथाय जों मोजां लामाथिं मोनहैनो हायो
औ
बेफोरखौ जों सोंथाइनि गेजेरजोंनो मोननो हायो। माबोरै जों गावनि जिउनि थांखियाव सहैनो हायो।
औ
बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मोननो हायो आरो ना।
ओ आंनि बायदिब्ला आंनि बायदि मोनथिनोब्ला आरोना सोलोंथाया माने जोंनियाव गोबां माने लाइफआव माने हेफाजाब खालामो बिदिनो सोलोंथाइखौ जोङो गोबांफोरानो बुङो माने सोलोंथाइखौ साख्रि मोनल' थाखायलो थाखायल' लायो होननानै नाथाय बे खोथाया जों सोर नङा हान्द्रेद पारसेन्ट नङा आंनि थाखाय माने बे सोलोंथाइखौ जोङो गियान मोननो थाखायबो लानाय जायो आरोना।
औ
माने सोलोंथाया माने गोबांआ बुङो साख्रि मोननो थाखाय लायो होननानै नाथाय गियान मोननो सोलोंथाय लायोब्ला।
औ
ओ गियाना जोंनि मानसिनि जिउआव माने ओरैबायाददि इम्परटेन्ट दा जोङो सोलोंथाइ लानानै गियान आरजिनो गोरलै जायो। माने बेफोर गियानफोरा जोंनि ज बिजाबाव थायो नालाय। आंनि बायदिब्ला आरो, दा नोंथांनि बायदिब्ला बे नंगौना नङा?
आंनिब्लाबोथ' बिदियानो सोलो थायानो जोंना जोंनि जिउआव सोलोंथाइयानो गोनां
औ
जों ब- दाबसे जायगायाव थांबाबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनां।
औ दा इदिनो सोलोंथाइ लानानै जोङो गोबां खामानियाव माने दावगालांनो हायो। बे जोङो दावबायनायानो जा माबा मोनसे जोङो जबानो जा। इफोराव जोंनो सोलोंथाइनि जोबोर गोनांथि दङ।
औ औ
दा गियान जुदि जों सोलोंथाइ लानानै गियान आरजिना लानो हायो अब्ला जोंनि लाइफआव गोबां माने हेफाजाब होयो आरोना गियाना। माने मानसिजों जुदि मोजां रायजलायनो रोङोब्ला नोङो मानसिजों माने मोजाङै बोर होजागोन। अनजागोन। दा बेयाव सोलोंथाइनि गोनांथि दं।
औ औ जों सोलोंथाइ थाब्लासो जों सोलोंथाइ गाब्लासो गुबुनजोंबो मोजाङै रायज्लायनो रोंगोन। मान होनो रोंगोन। गेदेर
दा बिसनेस सोलोंथाइखौ नंङा ओ सोलोंथाइनि गुबै जा थांखि नोंथांङा बे थांखिखौ मा बुंनो सानो?
सोलोंथाइनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि जा गियान बेखौ जौगाहोनाय।
औ।
आरो जोंखौ समाजाव बयजोंबो मिलायनानै थानानै गावनि जिउनि राहाखौ दिहुननाय
औ।
गावनि थांना थानायनि जा जिउ राहा बेखौ गोरलै खालामनानै होनाय होनना आं सानो आरो सोलोंथाइनि थांखिखौ।
सोलोंथाइजों जोंङो जोंनि न'खर जोंनि समाज जोंनि हारि ना बेफोरखौ माने दावगाहोनो हायो आरोना।
औ औ।
सोलोंथाइ लानानै जुदि जोंनि जा रोंगौथि
औ।
बेखौ मोना जोंनि मानसिफोराबो ज' जोंखौ माने मोजांङै बोर होगोन मोजांङै सिनायगोन। सोलोंथायानो
जों सोलोंथाइ नंङाब्ला जों सोलोंथाइ नंङाब्ला मोनसे हारिखौबो जों दिखांनो हाया।
जों माने थांना थानायाव जोबोर इम्परटेन्ट जायो आरो सोलोंथाइया जोंङो दा सोलोंथाइ लानानै बेखिनि गियानखौ मोनदों आरो हमदांनो हादों जोंङो। दा जोंङो सोलोंथाइ लानानै बेखिनि बाथ्राखौ मिन्थिनो हादों दा नोंनो सेयार खालामबाय आं आंनि मिथिनाय बाथ्राखौ। दा नोंबो आंनो सेयार खालामदो।
आ आंनि मोननायाथ' हासासेनिथ' सासेनि गुबुन गुबुन जाखायो सोलोंथाइ मोननाया गासिनाबो समान जाया।
सोलोंथाइ लानाया गोबां इम्परटेन्ट
औ जों सोलोंथाइ लाब्लासो जों गुबुनखौबो जोंङो सोलोंथाइ होनो हायो।
औ।
जों गुबुनखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो खैफोदनिफ्रायबो दैखांनो हायो बोखांनो हायो। मदद खालामनो हायो।
औ।
आंबो सानदों आरो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार। जों
माबेबा मोनसे हाथाय बाजाराव थांब्लाबो जोङो माबा मोनसे बायब्लाबो जोंनो सोलोंथाइया गोनां। जों आबादारिफोर जाब्लाबो जोंना आबादाव नांनाय मुलिफोरखौ नायनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइया गोनां।
औ।
बेनिखायनो जोंना जोंनि जिउनि जा सोरगिदिं बेफोर गासैबो खामानियावनो जोंनिया सोलोंथाइया गोनां आं सानो आरो।
अ।
जोंना न'खरबो दङ न'खर सालायनाय समाज फोसाबनाय। समाजखौ जों गाज्रि लामानिफ्राय मोजां लामाथिं लाबोनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाया गोनां जायो।
औ ओ सोलोंथाइ जुदि जोङो लानो हायो अब्ला जोंनि लाइफआवबो गोबां खामानि फैयो
औ
खामानियाव होयो आरोना सोलोंथाया जोंनि आरो जों सोलों थाया जोंनि गियान आरजिनायावबो गोबां माने रिडि हानद्रेद पारसेन्ट माबा होयो साकस्सि खालामो आरोना।
औ
समनि बायदिब्ला बेनो आरो सोलोंथाइनि गोनांन्थिया
औ
जोङो नंगौ नों बुंनाय बाथ्रायाबो थार हु आबाद मावनायावबो जोङो माने सोलोंथाइखौ नांगौ जायो।
औ
बेबो नंगौ बिदिनो हाथाइ बाजाराव थांबाबो जोंना सोलोंथाइनि जिहेथु बेसाद बायनाय मुवा बायनाय
औ
बेफोरावबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो जिहेथु जोङो बेसेबां किल'आव बेसेबां दा बेफोरखौहाय
औ औ
जोङो जुदि रोंनाय बेफोरखौ इफोरनि गियान थायो जों जुदि जोङो सोलोंथाइ रोङो अब्ला जोंखौ रावबो थगायनो हाया।
औ औ
जोंखौ रावबो माने नाख्रेबनो हाया आरोना बेनो आरो
आरो जोङो सोलोंथाइ मोनोब्ला सोलोंथाइनि जा गियान बेजों जोङो खोमसि फोथायनायफोरखौबो गावनि गोसोनिफ्राय एंगारनो हायो।
औ औ खोमसि फोथायनाय ना उम
औ
अह सोलोंथाइनि बागै जोङो जा दा सोलोंथाइ लाबाय दङ
औ
दा बेखिनिखौनो हमदांनो हादों
औ
जों गियान मोनदों मोनथियैखौ मोनथिदों। गोबां सोलोंथाइ लानानै गोबां जिउआव गोबां लाब जादों आरोना गोबां मदद हेफाजाब खालामदों सोलोंथाया जोंखौ
औ
बाथ्रा बुंनायानो जा माबा मोनसे खामानियानो जा
औ
सोलोंथाइ आ गोबां इमपरटेन।
औ आथिखालाव आरो जोंना जा सोरगिदिं नुयो गासिबो बेसाद फोरानो जोंना बिगियाननि
औ।
जों बेफोरखौ बाहायनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनां जायो।
औ।
जों सोलोंथाइ मोनब्लासो जोङो बिगियाननि बाथ्राफोरखौबो मोनथिनो मोनो।
औ।
आथिखालाव जोंना गोबां बेसादफोरबो अखारदों। बाइक सलायनाय बेफोर बिगियाननि बेफोरखो जों सोलोंथाइ मोनब्लासो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो माने बाहायनो हायो आरो।
औ।
थ' सोलोंथाइनि बागै बेनो आरोना।
औ।
सोलोंथाइनि बागै बेखोनो मोन्थिगोन। दा सोलोंथाइया जिहेथु नोंनि जा दा लाइफ बे लाइफआवहाय नोंथाङा सोलोंथाइ लानानै मा मोनदों मा मदद मोनदों माने?
औ।
मायबा मोनसे जिउआव औ।
आंथ' दा सोलोंथाइ लानानै गोबां हेफाजाब मोनदों।
औ बिदिनो नोंथां मा हेफाजाब मोनदों।
आङो दा सोलोंथाइ लानानै गुबुनखौ हेफाजाब होनोबो रोंगौथि मोनदों।
औ।
आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माबोरै गावनि जिउखौ दालांनांगौ माबोरै जोङो जोंनि उन्दैफोरखौ अननांगौ माबोरै फोरोंनांगौ आं बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हादों आरो।
औ।
दा जों सोलोंथाइ नङाब्ला जों गुबुरखौबो जोङो जेबो बुंनोबो रोङा फोरोंनोबो रोङा। बिदि जायो आरो आंनि बादिब्ला।
दा जोङो
सोलोंथाइ लानानै गोबां माने गुबुनखौ मदद खालामनो हायो आरो। ना
औ
जे गुबुननोबो गियान होनो हायो दा रोंगौथि दं नोंथांनि बायदिब्ला बे नंगौना नङा?
आंनि बायदिब्ला बेबो नंगौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बेफोर खामानिखौ मावनो हायो।
औ।
नङाब्ला जों सोलोंथाइ गैयाबा जों जिउआव लामा आन्दायनाय बायदि जागोन आरो आंनि बादिब्ला। जों सैथोखौ मोनथिनो मोननाय नङा। जों सैथो मानि सैथोनिफ्राय गोजानाव जागोन आरोै सोलोंथाइ गैयाबोला बिदि सानो आरो आं दाबायदि मुगायाव जोंङो सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जेरैबो जेबो खामानिखौनो मावफुंनो हाया आरो आंनि बादिब्ला
दे होमब ना माने बेखिनिखौनो सावरायबाय सानैदो।
औ औ समाबो जोंना जाथ'बाय दे दे